औ खोनादों नोंथां नोंथां खोनादों खोनादों आ ओ एबार दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नोंथां । औ दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो बबे बबे दावबायखो? फ्रा
अ आंथ' दावबायनाय होनब्लाथ' आङो बिदिनो खाथि खाला जायगाफोराव ओ माखासे दैमा दैसा हाग्राबारि टाउन सोहोर ओमफ्राय गुबुन हादोर गुबुन रायजोआव बेरायबाय आङो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
एसे फोरमायनोसै होनब आं दावबायनायनिखो अ आं आं गिबि गिबियावथ' जोंनि ओ बेफोर गामि गफायावनो गिदिंदोंमोन उन्दैफोराव खाथि खालानि ओ बेफोरबायदि जायगाफोर गिदिंदोंमोन उन्दैफोराव आङो बेफोरो आमाइमोननि न' थांनायाव आमैमोननि न'आव थांदों बेफोराव मफ्राय देरनानै नै आङो ओ गिबि गिबि थांदोंमोन गुवाहाटि सोहोराव
नंगौ नोंथां नंगौ।
जों जोंनि गामियाव जेरै एकदम निजोम बेफोरबायदि नङा टाउन सोहराव जोङो नोगोराव थांनांगौमोनबायायदि जोबोर गारि मथर बुरजा लामाफोरखौ बारनो हाया जोबोर गुबुंले बेफोर टाउन सोरफ्रा गोबां गोदेर गोदेर ओ बिल्डिं नुदोंमोन गोबां गारि मथर नुदोंमोन। जों नुफेरि नुफुरिफोरफोरखौ नुदोंमोन आं गोबां बेफोरबायदिनो आरो थांनानै गिबि गिबि आं गुवाहाटि साव गिनायबो मोनदोंमोन गारि मटर फायबोला लामा बारनोबो गिदिमोन आङो बे समाव गिबि गिबि दाब है गिनाय मोन्दोंमोन आरो आङो बे समाव आो बिनिफ्राय जों आरो जोबोर आं बेरायनाय नुदोंदि बेफोराव गुवाहाटटि नोगोरमा जोबोर लेथ्रा मानसिफोरा जानानै लेथ लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ लामायावनो गारो। आरो । खु्रुं गोजा आं जेसेबां नोगोरमा बेरायहैदों बेफोरखौ नुदों आरो आरो माखासे बिदिनो गुवाहाटि साखाथि गवाहाटियाव गिदिंनो गोनां गोबां जायगा दं
नंांगौ थ नांगौ
आरो गोबां पार्क दं गिदिंनो हानाय गोबां जायगा दं बिदिनो आरो मिउजियाम साइन्स मिउजिाम दं जोंनि गुवाहाटि साइन्स मिउजिामाव थांबोला गोबां अ बिग गियानारि मुवा बेसादफोरखौ नुनो मोनो बेह सानस बिंाव थांबा आरो जोंनिया गुवाहाटियाव जोङो मोनसे जु जुआव जवाजों माखासे जिब जुनार जेरै जे नुनो मोनो दाउ मैरा मोख्रा बेफोरबायदिखौ जों नु, नुनो मोन आरो बेहाय थांबोला जोङो अ अ लोगोसे बेनिफ्राय आरो जोंहा गुवाहाटिनि अनगायै आरो जोंनि खाथियावनो थानाय क'क्राझार नोगोरमायायावो थांदोंमोन आङो
नंगौ नोंथां नंगौ
बेरायहैदोंमोन आं बारा गोबाव जायाखै बियाव ब आं बेरायहनायदि क'क्राझार सोहोराव आङो गुवाहाटि नोगोरमासे जोबोर मा बुङो साफा मोनदों जोबोर साफा आरो ओ गुवाहाटि बायदि गुबुंले नङा आरो होमबाबो क'क्राझार नोगोरमाया अ सुबुं सानो सुबुं अनजिमाया बे गुवाहाटिसे खम
नंगौ नोंथां
आरो जों क ओ क'क्राझारनोबो जों गोबां बर' सुबुं नुनो मोनो आरो हाखाफोरनि अनगायैबो आरो गुवाहाटि नोगोराव एसे खम नुनो मोनो मोनो
थांनांगो
आङो माबायाव भुटान भुटान हादराव गोबां बेरायहैबाय दावबायहैबाय आङो
नंगौ नंगौ
बेफोरबायदिनोङ जोङो भुटान हादोरा जोबोर मा मि मिथिङा हाजो हाल आरो हाग्रा बंग्रा मिथिंङाजों बुंफबनाय बेहाय आरो जोबोर निजोम थान्दा जायगा बे भुटान हादोरा। बेवहाय नों आरो बेखौ का कार्बन फ्रि हादोर बुंनाय जायो भुटान हादोरखौ।
नंगौ नोंथां नंगौ
बेयाव बायदिसिना हारिनि जेरै मम्फा नेपालि आरो बे गोबां भुटनिस मानसिखौ नुनो मोनो थांबोला आरो बेफोर मानसिफोरा गुफुर गुफुर जायो बे भुटानिस भुटानिसफोरा बिसोरो जों बर'फोराथ' गोदो बिसोर गंगार बुङोमोन
नंगौ
अ जनि आरो जायगाफोरा जोबोर नायनो समायना आरो न'फोराबो जा जोंनि बर'फोर हादानाव थानाय बायदि हाजोफोराव बेयाव मोनसे न' बेयाव मोनसे न' गोजान गोजान न'फोरा थायो। आरो बिसोर गामि गफानि ओ ओ बिसोर गंगार फोर ओ जोबोरैनो आबाद मावो बिसोरबो जोंनि बायदिनो आंबो आबाद माव नुदों बे आबाद मावनानै मोननाय फिथाइखौ बे बिसोरो गावसोर टाउन सहेराव लाबोनानै फाननायखौ नुयो आरो बिसोर नि बे हाजो सायावनो जुम आबाद मावो बिसोर
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
आर बेे फुतानधोरम नांगौ मोना मोनाबिलि समाव थाबायनाय जोबोर मोजां आरो गारि मथर दंब हाय हालला गैया बेयाव हरन दामनो मोना
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
आरो बि बिसोर बिसिनाव खम बिबाङाव जौ बिसिरनि जौखौ मोननाय जायो लोंनो। बियार आरारिफोरखौ बिदिनो आरो लोगोसे ओआरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोंनि भारत हादरनिफ्राय माखासे मुवा बेसाद लांनाय बिसोरो फानो आरो बिसोर मुवा बेसादनि बिबाङा बारा जायो आरो जों बेहाय बायनो थांबोला
नगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ बेफोरबायदियाव जोबोर अनसुला मानसिफोरा बेफोरबायदि आं बेरायहैबाय थायो बेयाव दावाबायहाय थायो ओ सम मोनदोलानो बे जोंनि खाथियावनो आरो बेयाव थांनो जेबो पासपर्ट नाङा जोंनि अनलि आइडि कार्ड भटार आइडि आधार कारड खिथिबानो जों हाबनो मोनो बेहाय जोंनि भारत हारिया हादोरा
नंगौ
आरो जोंनि आरो बुंनो थाङोब्ला माने मा बुङो आरो जोंनि बर'फोरजों जोबोर गोरोबो बिसोर बिसोरो नुनायावो जोंनि बर' फोरबायदि आरो आरो लोगोसे आं बे भुटान हादरनि लोगोसे जों आं अरुनाचल फुथुल रायजोआवबो दावबायहैदोंमोन बारा दिन जायाखै। अरुणाचल रायजोआव थांनानै आं माने भुटान बायदिनो आं मोनदों बेवहाय। ओ हाजो सा सा लामा। पाक्का लामा अ ओ हाजो सा सा पाक्का लामा अ मानसिफोराबो एखे जेरैबो बिसोरो बिसोरबो भुटाननिस बायदिनो गुफुर गुफुर मानसिफोरा। जोबोर अनसुला आरो जोबोर मानसिफोर अननो रोंगो आरो बिसोरो औ औ मानसि।
आं बारा गोजानाव थाङाखै दावबायनायावहाय नाथाय बै जोंनि बे ख बि-टि-सि निनो माने मानास नेसनेल पार्कआवहाय आं थांदों आरो। आं माने बिराद माने मोजां मोनदों आरो थांनानै माने बिस बिनि साफा लाखिनाय बेफोरखौ माने बिराद मोजां मोनदों। जेरैहाय ओ जोङो जाग्रा मुवा लांफायोबा ओ फ्लास ओ सिङावहाय सोनो मोना आरो। सोनो मोना माने सोबाबो ओ मोनसे माबा ओ प्लास्टिकखौ लानानै फैफिननाय नांगौ आरो। लाना फैफिननांगौ आरो औ बेवहाय थांनानै आं बिराद मोजां मोजां बुस थु नुदों नुफेरि नुफेरै बुस्थु नुदों। जेरैहाय बुङोबा माबा मा होनोमोनलाय पिकक दावराय। दावरायखौ आं नुदों दावरायखौथ' जोङो सब जायगायावनो नुवा नालाय औ जों दाउरायखौनो जों माने बेयाव नुहैनानै गोजोननाय मोनदों आरो माने मोजां नुदों। आंहा मोनसेल' माने मोनसे नुबावनो मोजां जागौमोन जेरै दावराया माने गां फुवारनायखौ नुनो मोनाखै आं दाबो। खिन्थु दावराय बिदि बानानै थानाय। बिफाङाव बानानै थानाय हायाव थाबायनाय। गोबां नुबाय आरो बुस्थुआ बिराद मोजां मोजां नांदों आरो। होनानै ओमफ्राय बिदिनो गारि साफारि ना मा होनो साफारि ना मा खालामनांगौना बेहाय जिब साफारि लानानै औ बेयाव गाखोबाय जोङो बेयाव गाखो होनानै जोङो एकदम सिङाव हाबलांनो थांबाय आरो माने जोङो बेखौ गिदिंसै आरो बेबायदि बेबायदि गिदिंनायावनो गारिजों थांबाय थानायावनो जों गोबांथार ओ जिब जुनार नुयो जेरैहाय दाउ रोखोम रोखोमनि दाउ जों नुनो मोनो नामफोरखौथ' आं मिथिला जाहैबाय नोंथां दाउफोरा जा रोखोम रोखोमनि दाउ थायो आरो माबा कालारफुल दाउ बेफोरबायदिबो नुलायलाङो आरो ओमफ्राय फरेनारफोरा केमेरा लालायनानै फैयो। माने बैफोरखौ खेबनो थाखाय आरो बे खेबनो थाखाय जुम खालाम खेबनो थाखाय बे फरेनार्सफोर फैनायखौ आं नु आरो बिसोरनि जोंबो दाउखौ नुफाबाय बिथांमोनहा जेराव लाखिनानै थायो जोंबो बिसोर बे समावहाय थै थांनानै लाखिजायो आरो जोंनि दड्राइभारा थारमाने बै फरेनारफ्रा जानला मोनला लाखिया थारमाने नुबाय नालाय केमेरा खेबनो थाखाय सो माने माबाखायो आरो उम उम नालाय जों बेफोरखौ नुबाय आरो ओमफफ्राय मोख्रा मोख्रा होनना बुङोबा जोङो मोनसे ओरैनो जानला मोनला मोख्रा बारला ओरै बारलु ओरै बारला बेबायदि मोख्राखौसो मेला नुययो नालाय ओ बेखौहाय आं नुनानै माने आलदा आलदा खाालारनि मोख्रा नुहैदों आरो बिराद मोजां माने आलदा आलदा गाबनि माने ज' ज' थानाय बबावबा हारसिं थानाय माने बिराद मोजां नांदों माने फिसौ फिसौ फिसौ गारि लाखिलायनानै नाय माने जोबोद मोजां नांदों आरो आं बे हाग्रामायाव थांनानै आरो ना नोंथां। जोबोद मोजां नांदों। आरो बिदिनो ओरै गिदिंबाय मैदेर बिराद नुनो मोनबाय जोङो। मैदेर फालो फालो फालो माने गोबांथार जों बाय आरो
गोबां गोबां जो जोंनि बिथिंबो हाग्रा बं ग्राव बे बेफोर मैदेरखो मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनायखो नुनो मोनो। भुटान हाजोनिफ्रायबो जोंनि बे आसाम आसाम रायजोआव बाख्लायबोनायखो जों गोबां मैदेर नुनो मोनो आरो जों। जोंनि बर'नि रिजार्भ जायगाफ्रावबो गोबां मैदेर नुनो मोनो जों। बेफोर दावबायहैबानो गामिफोराव गामि भिथोर भिथोरफोराव दावबायहैबा जों मैदेरखौ नुयो आरो बांसिन।
नंगौ नोथां नंगौ। ओ जों बिराद नुबाय ओ मैबो जों बिराद नुबोदों मै ओमफ्राय मैखौबो जों नुदों फि सा गिदिर माने सिरि सिरि थानांगौ मैदेरा मैया नङाबा खारलांनो नागिरो। बेबायदि आरो ओंखायनो सिरि सिरि नायनाय मोनसे दिसि प्लिन वेयावहाय नायनाय बिराद मोजां नाङो आरो सिरि सिरि थालायनाय माने गोजोन लायो माने बयबो सिरि थाजोबगोन माने माबा मोनसे जुनार नुबा बेबादिब्लाथाय खारा आरो दावराव खालामनानै बेबाय बेनि थाखाय बिराद मोजां नांदों आरो ना नोंथां थांनानै।आ बिराद मोजां नांदों। आरोबाव जेरैहाय ओ दाउ दाउ लकेल दाउ जेरै दाउमासार होननानै बुङो जोङो।बेफोर दाउआथ' जोंनि न'आव दाउ फिसिनायाथ' बिराना। नङा होमबा गोजौआव दा फिफाङाव बालाबाया नङा होमबा। नाथाय बैयावहाय दाउ दाउमा सार जाहैबाय आरो जों दावमासार होनना बुङो। बेफोरो माने फिफाङावसो बायो आ रो बेबायदि। औ जोङो नुनो ओमफाय जों मोसा नागिरबाय थादोंमोन। ओ जोंना ओयदिनखालि लागा मोजां नङा, जों ओंखायनो मोसाखो नुवाखै आरो ओ गान्दाखौ जों नुबोदों। ओ गान्दाखो आं बैयाव थांनानैसो मोनथिदों जे माने गान्दाया एफ्फा गिदिर जायो। माने नङाबाथ' जों सेनेमायाव सो नुलाबायो सिनेमायाव नुयो। माबा अ ओ मा होनो? वाइल्ड मारैबा मारैबा होननाय दंना। जिब जिनारनि देखायग्रा। बेफोरावसो नुयो नालाय। बेवहाय नुनानै मोजां मोनदों आरो माने म-माने गान्दा गं गान्दा गंसेल' अ थरसेल' गं होनलायनायफ्रा नङा होनबा वान हर्न रायन'। बेफोरखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो जोबोद मोजां मोनदों आङो गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
अह दे नंग' नंग'। होमबा नोंथां
औ औ नोंथां। हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां।